दे बिदिब्ला जोङो बायदि मैया गाबफोरनि बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो सावरायनोसै मानो होनोब्ला संसाराव गोबां रोखोमनि गाबफोर दङ बे बुहुमाव जों नुस'हायै मोनथिस'हायै।
औ
जों बेफोर जोंहा गाबफोरनि सावरायनाय होनोब्ला
सिख्लाफोरनि गाबफोरनि बयनिख्रुइबो साबसिन फसायसिननाय आंगोसिन गाबानो जाबाय
गुलाफि गुलाफिखौ जोङो गोबां रोखोमनि बिबारफोरखौ जोङो बानाय नुयो आरो जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि गासै बेसोरावनो जोङो गुलाफि बेगाबखौ जों बाहायनो हायो। जोंनि गेजेरजों जोंनि गोसोफ्रा गोजोनो आरो गोसोम गाब जों गोसोम गाब खौ जोङो गोबां बाथ्राफोराव जोङो खोमसिनि गाबनानै बेखौ गाज्रि गाब गाब हैननानै ज़ङो मोनथिनो मोनो आरो गुफुर गाबखौ जोङो गोथार गाबनानै मोनथिनो मोनो। बे गुफुर आरो गोसोम बे थैनाय थांनायनि गेजेराव थायो होननानै जोङो खोनायो आरो फोरनि बागै सावरायनो होनोब्ला बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायनो हायो। अख्राङाव नायोब्ला जोङो रोखा रोखा नुनो मोनो जोंनि
औ
निला खाालारनि जों निला गाबखौ जों नुनो मोनो आरो। जोङो जोंनि सारिगिदिं जोंनि बिलाइफोरखौ नायोब्ला जोङो गोथांखौ नुयो आरो बिलाइ लाय गोरलै खिलिनायखौ जोङो बाथ' गाबनि जों नुनो मोनो बेफोरबायदिहै जोंनि गाब फोरखौ जों गोबां रोखोमनि नुयो आरो जोङो बांसिन बाहायनाय गाबानो जोंनियाव
जोंनि गाव गाव मोदोमाव थानाय मोदोम गाब आरो बेफोरबायदि जोंनि गाननाय जोमनायफ्राव जोङो गोमो, गोथां, निला गोसोम, गुफुर बेफोरबायदि गासै गोजा आरो कमला, गलाप फि बेफोरबायदि गाबफोरखौ जोङो बाहायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां बिदि बिजिनेसफोरबो मावनो हायो जोङो गाबनि बिजिनेस मावोब्ला जोङो जिनि बिजनेस मावोबा जोङो जिखौ माबे गाबाव मोजांसिन नुदों जों बेफोर खौसो लाबोनानै जोङो जिफोरखौ जोङो फाननानै जोङो मुलाम्फाफोरखौ मोननो हायो जेब्ला जोङो मोजां नुयि गाब खौ जोङो लाबोयो अब्ला रावनिबो मेगननि नोजोराव नाङा आरो बेफोर जिफोरा जोंहा नस थ' जायो लस जायो बेखायनो जोङो
गोबां रोखोमनि गाबफोरनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि मेगननि खााल गाबा माबाय गाब खौ जोङो न नागिरदों बेकपखौसो जोङो लाबोनांगौ आरो मोजां खामानिफ्राव यावबो जोङो खामानिफ्राव जोङो गुफुर गाबखौ बाहायो आरो बेफोरबायाददियैनो जोङो
गोबां रंजानायफोरखौ मोनो आरो जोंनि हाबा जानायफोराव जोङो गोजा गाब बे फोरबायाददिखौ जों बाहायो गोमो गोजा बेफोरखौ आरो बेफोरनो जोंनि गोथारनि नेर सोन आरो जोंनि जेब्लायबो आंगोसिन गाब बानो जोंनो लागै अरायबो नांगौ जानाय गाबानो जाबाय गुफुर‌। बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सा सान्दों नामा? गाबाथ' जोंना बायदि रोखोमनि थायो नाथाय जेब्ला जों हाजोखौ नायो जोङो हाजोनि गाबबोखौ गोथां नुयो नाथाय जों जेब्ला हाजोनि खाथियाव थाङो अब्ला बेयाव जोङो अन्थाइखौरा अन थायखौ जोङो गुबुन गुबुन गाबनि नुनो मोनो सोरबाया गिरु जानानै गोजा खमला जानानै थायो सोर माबेबा अन्थाइ गो गोसोम होनानै थायोम एबा बाला जानानै थायो बेफोरबायदियैनो गाबफ था गुबुन नाय गोजाननिफ्रायबा जों गासैखौबो जों गोथांखौ बुंहरदों जोंनि नांगौ जाय गाबफोरखौ जों गोबां रोखोमाव जोङो मोनो आरो जोंनि गाननाय जोमनायफोराव जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय। गाबफोरनिफ्रायनो बिफांनि बिलाइ बिफांनि रोदा बिफांनि। बिगुरफोरफ्राय जोङो बायदि रोखोमनिगाबफोरखौ सोलाय होनानै जोंनि। थानाय जिबनाव
बेफोर गाबफोरखौ जोङो जोंनि गाननाय जोमनायफोराव होयोब्ला गोबां। समायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो गाननाय जोमनायफोराव बेबायदिनो। गाबफोर गैयाब्ला जोङो नायनो मोजां नुवा आरो। जोंनि गोसो। फोराबो मोजां नुङाब्ला जोंनि मेगनफोराबो मोजां नुवाब्ला जों गाननो गोसो जाया बेनिखायनो जों। जेब्लायबो गाबगोनां बेबायदिनो समायना रमायना। गाबफोरखौ जों जेब्लायबो गाननो लुगैयो जेरै जोङो दख'नाफोरखौ गोमो बेबाय बिदिनो बेसर बिबार खालारनि बेबायदिनो गाबनि जों गाननो। गाननायखौ जों जोबोर मोज मोजां नुयो आरो जोंनि मेगनफोराबो मोजां नुयो बेखायनो जों जेब्लायबो बेफोर गाबफोरखौ। खौ जोङो गाननो। लुगैयो आरो गाननानै जों गोजोननाय मोनो। गाबफोरा गोबां रोखोमनि थायो। बेफोरनि मादावबो जोङो गोथां। गोथां गोथाङा बेबायदिनो बिलाइफोर बिलाइफोरनि। बेबायदि गोथां महरखौ नायोब्ला जोङो जोबोद समायना नुयो सोरगिदिं जोंनि। मिथिंगाया गोथां बेबायदिनो सोमखोर बेबायदि समायनायजों। सोरगिदिं दङ बेखायनो जोङो गोथां गाबखौबो जों जोबोर समायना नुयो गोबां। बिबांफोरानो गोथां बांसिन थायो आरो माखासे बिलाइफोरा। बेबायदिनो। जारेद रेड बेबायदिनो खाालार गापफोरबो थायो। जि गाबफोरा जोंनि मेगनाव नाङो बेफोर गाबफोरखौ जों जेब्लायबो नायबाय थानो जों। मोजांनाङो आरो जोंनि गोसोआआबो जेब्लायबो। गोजोनो आरो हास्थायो जिबायदि गाबफोरा जोंनि मेगनाव नाङो बेफोर गाबफोरखौ जों जेब्लायबो। ओ। नायबाय थानो लुगैयो जोंनि मेगनफोरा। जोंनि गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों। माखासे गाबफोरखौ बांसिन बेबायदिनो गाननो मोजां नाङो। जेरै गोजा गोमो बिदिनो। गोथां बेफोरबायदिखौ बांसिन मोजां नाङो गलाफि बेदिनो गोबां रोखोमनि दोङो थेवब्लाबो जों बेफोरखौ बांसिन बेबायदि मोजां नाङो। जों जोंनि बेफोरो गाबफोरा जोंनि मेगननि नोजोराव थायो बे। ओंखायनो जों बेफोरखौ मोजां मोनो।
औ नोंगौ। ओ जोङो जेब्लायबो जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बायदि मैया गाबफोरजों आ खौ जों गाननो हास्थायो आरो बे गाबफोरनि गेजेरजोंसो जोङो गाननानैज जोमनानै जोङो गोजोन्नायखौ जों मोननो हायो। आरो जेब्ला जोंनि गाननाय जोमनायनि गाबफोरा मोज जां नङा अब्ला जोंनि गोसोफ्राबो जोङो जेरावबो कनफिडेन्स जानानै जोङो ओंखारनो हाया बेखायनो जोंनि गान्नाय जोमनायनि गाबफोराबो साबसिन हामसिन आरो जोङो जेरावबो थाङा मानो बेयावहा जोङो कनफिदे जानानै ओंखारलांगोन बेबायदि जेब्लाबो
गौ
जोङो बेबायदिहैनो उम गाबनि बागै गोबां बाथ्राफोर सावरायबावनो हायो। जोंहा गाब होननाय लोगो लोगोनो जोंनि बिफांफोरखौ जोङो नायदिंनानै बुंनो हायो बिफाङाव गोमो गोथां बायदि रोखोमनि बिफां फांसेयावनो बिबारजो बिबारा गोमो जायोब्ला बिलाइआ गोथां जायो आरो रो बि बिलाइ बोराइया एसे गोथांबाबो
दाक दार्क जायो आरो बेहायनो गोबां रोखोमनि बिलाइफ्राबो मानला देरनानै थायो आरो गोबां बिदिनो बिफांनि बिगुरफोराव गोसोम आरो मोदोम खालारनि जायो बेफोरखौ जोङो नुनानै जोङो गोबां रोखोमनि जोङो सावगारिफोर एरनो हायो। आरो बिफांनि गाबफोरनि गेजेरजों माबेबा बिफाङा एसे आलदा माबेबा बि फांनि गाबा एसे गोसोम बिलाइ बाम गोसोम गोथां माबेबानिया बाथ' गोथां बेफोरबायदिनि बिलाइनि गाबफोरजोंबो जोङो आरो बिफांनि बिगुरफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां बिदिनो बि फांफोरखो जों सिनायनो हायो बिफांफोरनि मुंफोरखौ जोङो बुंनो हायो।
बेदिबालाय जोङो दोनैनि सावरायनायखौ बेसे खिनियावनो दोनथ'नसै